औ खोनादोंना खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ दा अब्ला जोङो जोंनि बर' हारिमुनि बागै एसे रायज्लायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गासैबो बर'नि गासैबो हाबनानै थाजोब्बाय बेयाव जानाय लोंनाय नाय गाननाय जोमनाय बिदिनो राव नङा होनबा रायज्लायनाय बेफोर गासैबो जोंनि हारिमुआव थाबाय माने मोनसे हारिहा माने जाखिनि बेसेबां बेबायदिनो फोरबोफोर बा माबा मोनसे जा- जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय दं बेफोर गासिखौ लानानैसो मोनसे हारिमु जायो नालाय दा हारिमु होननानै बुङोब्ला माने बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो माने गावनो गावहानो माने असे आंगो राव दं नालाय आरो बेबायदिनो मो नाय बेबायदिनो गाननाय जोमनाय बेबायदिनो जानाय लोंनाय गासिबो गासैबो बर'हा गोदोनिफ्रायनो गावनि आंगो मोनसे गुबुन रोखोमै दंखायो आरो बेनिखायनो बेखायनो जों बर' हारिया माने बेबायदिनो दासिमबो गोबां दावगाबोदों आरो दासिमहालागै माने गोबाङानो दावगाबोबाय आरो गोदोनिखौ नायोबा माने दासिमथ' बेफोर हारिमुनि सिनायथिजोंनो माने जों बर'खौबो सिनायनाय जाबाय नालाय जोंनि मोसानाय जेरै मुंदांखा मोसानाय बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय नङा होमबा बेफोरबायदि मोसानायखौ खौ जोङो गोबां बेबायदिनो जोंनि भारतनि गिदिर गिदिर बेबायदिनो माखासे फोर- फोरबोफोराव प्रग्रामफोर जायोबा नोङा होमबा मोसाहैनाय जोङो बेखौबो नुबाय जेरै जिबा आगष्टफ्राव दिल्लीफ्रावबो मोसाहैनाय जोङो नुबाय बरफोरखौ बर फोरनि बागुरुम्बा नङाबा दाउस्रि देलाय नङाबा थुंग्रि सिब नाय बेफोरबायदि मोसानायखौ मोसाहैबाय आरो बेबायदिनो बावैसो सिगां माने गुवाहाट थियाव मोनसे ओ स्टेडियामावहाय बिराद गोबां जोंनि जि रोजा ना? बर आइजोफोरा बेबायदिनो बागुरुम्बा दोहौ जाय मुंखौ दोनदों बेख खौ मोसानानैबो मुलुगनां बेबायदिनो मोनसे रेकर्ड खालामनानै लानो हाबाय आरो दा बे फोरबो गासैबो माने जोंनि हारिमु हारिनि हारिमु आरो बेयो दा हारिनि सिनायथि नङा होमबा ओ दा बागुरुमबा मोसानायाव गानग्रा दखना बा आरनाइफोरखौ मा मा रोखोमै लानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आर बा जुदिबा बागुरुम्बा मोसानो थाखाय मा मानि गोनांथि जायो गाननाय जोमनाय
बागुरुम्बा मोसानो थाखायथ' जेनेबा हिनजावसाफोरनो जेरै दख'ना गोमो न। दख'ना गोमो लांगा होनना बुङो औ आरो बिदिनो उम ब्लाउस गोजा। खोबा गानो बांसिन ओमफ्राय बिदिनो आर'नाइ फास्राखौ लायो। ओमफ्राय आरो गोथांखौबो बिदिनो जेनेबा खायो आरो जान्जियावहाय बि बिबो हायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो आरो बिदिनो हौवासा साफोराबो जेरै गामसा गोथां खायफा आरो बिदिनो जेनेबा गेन्जिबो गानो गुफुर। ओमफ्राय बिदिनो आरो गोमो गोमो गस्लाखौबो गाननायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनायाव आर'नाइ। आरो खायफा आरो जेनेबा फावरिखौबो बा खानाय नुनो मोनो। खायफाखौ औ बिदिनो आरो
ओ जोंनिथिंबो बिदिनो माने गासिबो एखे खा नालाय जोंनि मोसा खानायनि बिथिङावथ' माने आर'नाइफोरखौ खर'फोरावबो खानानै लायो। आरो बेनिफ्राय आर'नाइनि नोङो गस्ला गानबाय। सायाव कट जायखौ बानायो बेखौ गानबाय आरो जानजियाव मोनसे आर'नाइखौ खास'नाय जाबाय। ना बिदि आरो दा ओ बिदिनो जेनेबा बेयावथ' बिदि गानबाय ना। बागुरुम्बा मोसानायावथ' जेने बिदि गानबाय दा थावख्रि सिबनाय मोसानायनियाबोथ' बेनोखा।
माखो होनदों नोंथां?
ख्रि सिबनाय मोसानाय दंना मोनसे थुंग्रि जायखौ सिबनाय मोसायोना थुंग्रि लानानै मोसानाय बेखौ बुङो थुंग्रि सिबनाय मोसा मोसानाय बेबोथ' बे दड्रेसाथ' जोंनिया गाननाय जोमनायाथ' बे एखेखौनो ना।
औ औ औ
औ आरो बिदिनो बर'हाथ' गोबां मोसानाय दङ नोंथाङा एसे मोन मिथिगौ नामा आंथ' गोबांखौ मिथिजोबा माने बर'नि मोसानायखौ जेन'बा। गिबियावनो बागुरुम्बा मोसानाय थाबाय औ खेराइ मोसानाय मोनसे थाबाय आरो बिदिनो थावख्रि थावख्रि लुनाय नामा मोनसे दङ। जायखौ औ खुन्दुं थुननायनि बायदि माने मोसानायाव बेबायदि फाव खालामनानै मोसानाय जायो आरो औ जेखाइ खबाइ लानानैबो मोसानाय दङ। औ आरो बिदिनो बागुरुम्बा मोनसे थाबाय औ दाहाल थुंग्रि आरो दाउस्रि देलाय।
औ
बिदिनो जोंहा गोबां जोंनि माने हारिनि मोनसे मोसानाय दं आरो जेखौ गुबुन हारिफोरा मोसाया। बा बाहाया आरो ना औ बेयो जों गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोनाय जेरै थुंग्रि सिबनाय दाहाल थुंग्रि लानानै मोसानाय। बेखौ जोङो बेजों माखौ गोसोखांनो हायो जोंनि बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो राजा जों दैदेनबोजानाय हारिमोन नङा होमबा? बे समाव गोबां जोंनि जोंथ' दा मोनफैयाखिसै नालाय जोंनि गोबां राज दंबोयोमोन जोंनि सिगां जोंहाबो जेरैहाय माने बिसोरो दावहा नांदोंमोन बेखौनो फोरमायनो थाखाय दासिमबो माने बे दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोर जायो ना बेफोर गासैबो आरो दा बेथ मोसानायनि बेलायावथ थांबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
थांबाय गाननाय जोमनायखौबो जों बुंखाबाय एसे। हारिमुआव थाजोबखायो नालाय बेबो दा जानाय लोंनाय आरोना जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों एसे सावरायनो हागोन मानो होनबा माने बर‌ हा गोदोनिफ्रायनो माने जानाय लोंनायावबो बरनिया गुबुनखा नङा होमबा? दा बर हारियाथ गोदोनिफ्रायनो माने अमा बेदरफोरखौबो जाबोखादों दा गुबुन हारिया बै स समाव बरखौ अमा जाग्रा होननानै मुगैलायनायबो जायोमोन नाथाय आ थिखालावथ गावसोरबो बे जायगाय ओ बेसादखौ मुवाखौ जाब्ला जोंख मुगैयोमोन बे बेसादखौनो गावसोरबो अनसायनानै लादोंना? दा बिदि आरो दा बे अमाखौथ जाबोखादों बरआ गोदोनिफ्रायनो। बेनिफ्राय बरआ गोबां समाव गोब गोबां रोखोमै माने आब हाग्राफोराव बै समाव थायोमोन हाग्रानिफ्रायनो जिब जुनारखौबो बेबायदिनो सिखार मैहुर खालामनानै बिसोरो जाबोदोंमोन। हो औ बेनिफ्राय लासै लास जेब्ला गामि ओनसोलाव हाबफैबाय गासिबो माने लांदां फादां हाग्राफोरा बायला जोबबाय आरो जोंनि बेबायदिनो राजाफोराबो जोबबोनानै थांबाय दा बिदिनो माखासे से समाव जोंनि बरफ्रा गोबां सरखारि बेबायदिनो मावफुंथायफ्रावबो थिसन जाबाय साख्रिफोर मोनबाय दा बेजों दा लासैनो जोंनिया सोलायलांनो हमदों आरोना नाथाय बै समनि बरफोर नि हारिमुवाखौ नायोब्ला गुबैयै जों नुनो मोनोमोन आरो गुबैखौ। नाथाय दायो एसे माने ओ सोरबा टाउनाव सोरबा गामि ओनसोलाव थानायखाय एसे जोंनि एसे एसे फारागथिखौ नुनो मोनदों आरो। दा गामि ओनसोलखौ जोङो रायलायबा माने गामि ओनसोलफ्रावथ दासिमबो गोबां जोंनि बरनि माने नखर नखर हाबलायनाय नङा होमबा जालायनाय लोंलायनाय दिनै नोंनाव अबेबा मैगङा आंनाव गोबांथारै फोजानाय दंब्ला आं बेखौबो गामिनि बा लायनानै जाफैनो हागोन न खाथिनिबा आरो आंनाव मा दङ बेखौबो नों थाङा लायफिननानै जानो हागोन बेफोर गासैबो जोंनि माने सोलिबोनाय माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर' न'खरफोराव बेफोर आरो नाथाय टाउन फोरनि न'खरफोरखौ जों नायो अब्ला माने बिसोरो बेनाव बे बेनाव बे बारा थांलायनाय हाबलायनायखौ नुनो मोना आरो। बिसोरो माने गावबा गाव थायो गावबा गावनो सिरि थायो हाबनानै बिदि। दा ओंखायनो माने जानाय लोंनायनि बेलायावबो बिदिनो जाबाय बर'फोरा माने गोबां माने ओ दिनै आंनाव गैयाबा गाबोन नोंनाव गाबोन नोंनाव गैखौ दिनै आंनाव लांफैलायनाय जानाय बेफोरबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखादों आरो जानाय लोंनाय बुङोब्ला थ' बर'आ गोदोनिफ्रायनो माखासे जायखौ दोरोङारि दा ओंख्रि होननानै माखासे फोस फोसाव जानायबो जाबायना बेफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों बेखौथ' गोदो गुबुन हारिफ्रा रावबो जाफेरानोमोन नार्जिफोरखौथ' दाबो बारा जाया जेनेबा नोङो बर'नि हटेलफोराव हाबबाथ' नोङो नारजि ओंख्रै अनला ओंख्रि बेखौथ' मोनथारखायो नाथाय खुब अनलाफोरखौ दाना जासै नाथाय नार नारजिफोरखौ बांद्राय जानायखौ नुवा आरो नोंथां हटेलाव गुबुन जा फोरखौ औ बिदि आरो माने
बेस्थ' जानाय बायदि जायो न'।
गैया नालाय दा जानाय लोंनाय। बेलायाव नोंथांमोननिथिं जेनेबा दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' माने गुबुन गुबुन समावथ' गोबां गुबुन गुबन गुबुन ओंख्रि जाबाय दोरोङारि ओंख्रि जेरै बिदिनो अनला खारै सोरबा अनला मेवा दाउ। बेफोर थाबाय सबाय साम' थाबाय ओमफ्राय बिदिनो। नारजि अमा थाबाय अबे दोरोङारि ओंख्रिखौ जेनेबा नोंसिनि न'खराव बांसिनै जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन आं।
अनला अनलाजों जेनेबा दाउजों जानाय जायो आमफ्राय। ओमफ्रायहाय बिदि सबायजों दाउ बेफोरखौ जानाय जायो आरो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो साम'जों सबाय बेफोरखौ जायो। ओमफ्राय बिदिथ' बांसिन। बांसिन जानाय होमबाबो बिदि गैया मानो बिदिनो जेनेबा सानफ्रोमबोथ' जाखानाय जाया बिदि। ओरैनो जेनेबा सम लायै सम बिदिसो जानाय जायो आरो। नोंथां।
दा बेनो। माने हारिमुखौ लाखिनोबो बेफोर जानाय लोंनायखौथ' जों फोथांनानै लाखिखानांगौ नङा होमबा। माने दानि। गोबां सुबुंथिया रोङा आरो बेफोरखौ संनो थाखाय। नङा होनबा दा बेखौनो होयो बेनि थाखाय खारैनि गोनांथि जायो बे अब्लासो जोंनि हारिमुआ थांनानै थागोन नालाय। आरो बे गाननाय जोमनाय गोबां समाव बिदिनो नुबाय जोङो माने गान्नाय जोमनायफोरखौबो बारा गानबांला दानि जुगाव। औ। बेखौबो जों लाखिनांगोन गान्नाय जोमनाय दख'ना जिफोरखौ बोरै दायोमोन बेखौफोरखौबो। लाखिनांगोन होमब्लासो हारिमुवा थागोन बेनिफ्राय राव रायलायनाय। जोंहा थिग जानांगोन थिग रोखोमै जों रायलायनांगोन। अब्लासो जोंनि हारिमुवा थागोन बिदि आरो गोबां दङ जोंहा माने जायजों जोंनि हारिमुखौ जों लाखिगासिनो दङ। आरो लाखिबाय थालांनांगोन आरोना। माने मोनसे हारिया हारिमु गैयाबोलानो माने हारि जानो हाया नालाय।
औ औ।
गुबुन हारिनि भाषसाफोर। मोसानाय गाननाय जोमनायखौ गानोबा जोंखौ बर' हारि होननानै साननाय नङा आरो बै। गुबुन हारिनिसो बाहागो जों जागोन। बेनि थाखायनो जों हारिमुखौ लाखिनांगौ बेयाव गाननाय जोमनाय राव थाबाय जानाय लोंनाय थाबाय मोसानाय थाबाय बिदि बायदि बाय आरो औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
औ औ।
बर' हारिमुनि बागै जोङो गोबां रायलायबाय आं मोनथिनो मोनैखौ नोंथाङाबो फोरमायबाय। बेनि थाखायनो गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम। औ अब्ला नोंथां बेयावनो लाखिथ'नोसैना।
औ दे।